औ नोंथां।
खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों।
औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ'?
औ आङो ओरैनो दङ' नोंथां।
अ। आं नोंथांजों माखासे ओ सावरायनो होननानैसो हरनाय जादोंमोन। सावरायनो हागोनना नोंथां?
औ, औ हागोन नोंथां।
आं दा नोंथांजोंहाय ओ गोदो- गोदाय जेन'बा बर' समाजावहाय उन्दै बैसोआव हाबा जानाया माबायदि जोंनि समाजखौ ओ जों जोंनि समाजखौहाय मा ओ गुबुंले खालामदोंमोन बा जोंना खोख्लै -दोंमोन बेनि सोमोन्दै आङो सावरायनो सानदों आरो। दा जोङो उन औ उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौथ' जोङो बयबो मिथिखायो नङा होमबा? बेयो मोनसे समाजारि एबा आयेनारि बे मोनसे बेरेखा। दा जाय हिनजावसाफोरा जिदाइन बोसोर गाहायाव हाबा जागोन आरो जाय हौवासाफोरा नैजिनै बोसोरनि गाहायाव हाबा जागोन बिसोरनो मा बैसो जायैयावहाय मा उन्दै बैसोआव हाबा जानायाव गोग्लैयो नङा होमबा? बियो मोनसे सरकारि आयेनबो आयेननि बेरेखाबो हाबा मावनाय जायो आरो। नाथाय गोदोनि समाव बेफोरबायदि माखासे आयेन खानुन गैयामोन आरो। गोदोहाय जेबो नङामोन जे सोरबा उन्दै बैसोआव हाबा जायोब्लाबो बेखौहाय हाबा होयोमोन आरो माने आगोलनि समावहाय बेबायदिबाबो। नाथाय आथिखाल दानि मुगायावथ' जों बेबायदि होनो हाला जोङो सोरबा बेबायदि बैसो जायैखौ हाबा होयो। जोंङो दायो बेबायदिनो पुलिससिम जोङो खानानै ला जाखागोन आरो नाथाय गोदोनि समाव बेफोरखौ मिथियामोन आरो। दा गोदो बेफोरो सोलोंथाइया जोंनि गेजेराव गैयामोन। सोलोंथाइनि फारसे जोङो गोसो होआमोन एब्ला जोङो बिमा बिफा जोंनि आजै आजौफोरा मा सोलोंथाइ गैयामोन आरो सोलोंथाइनि फारसे बिसोरो जेबो रोङामोन मिथियामोन जोङो मा खालामब्ला मा जागोन बबे जोङो मा हाबा मावोब्ला जोंनि थाखाय जोंहा खै जोबोद गोनां जागोन बेफोरनि फारसे मिथियामोन आरो गोदोनि सुबुंफोरा मा खालि माव दां जा था बेफोरनो आरो। आगोलावथ' आरो मा बांसिन जौ लोंनाय फोरजोंनो गोदोनानै थायो जोङो मिथियामोन न'खरखौ माबोरै दानांगौ सालायनांगौ। दा उन्दै बैसोआव हाबा जारिया मानि थाखाय जायो होनना बुङोब्ला जोंहा सोलोंथाइनि आंखालावनो जागायो आरो। जाय सुबुङा सोलोंथाइनि फारसे जे गियान गैया गुन गैया बेयो सुबुङा मा उन्दै बैसोआव हाबा जागोन आरो। दा बेयो आरो मानि थाखायबो जाबावो बांद्राय म मबाइल बाहायनायनि थाखायबो उन्दै बैसोआव हाबा जानाया दानिया मुगायाव जायो आरो। दा बांद्राय मबाइल नायै नायै बे मा जायो बे था जानला मोनला जागोन आरो बिनि साननाय हनायानो बिना ओ गुबुंले जागोन आरो बेयावनो बेनि बेयो मा उन्दै बैसोआवनो थाब हाबा जागोन नङा होमबा आरो मा? दानि मुगायाव मा सुबुंफोरा जों गावखौ गाव मा होनो बेस्थुथायाव दोननो रोङा आरो जोंङो गावखौनो बिराद मा होनो उदां खालामनानै लायोसै जोंहा गोबां सम दं फ्रियाव दोनो आरो गावखौ दा जों गावखौनो मुखुब लाखियोब्लासो जों बैफोर माखासे गाज्रि गुबुंले साननायनिफ्राय जोङो गावखौ बासायनो हागोन जेरै जोङो आखाइनि हाबाफोर मावनानै आरो बायदि रोखोमनि बिबारफोर गायनानै न'फोरखौ जोथोन लाख खिनानै जोङो गावखौ बेस्थ' दोननो हायो बिजाब फरायनानै। थाखोनि बिजाब आरो गुबुन गिदिर गिदिर गियाननि बिजाबफोरखौ जों फरायनानै गियान लानो हायो आरो गावखौ जोङो बेस् सथायाव दोननो हायो नङा होनोमबा जों जेसेनो गावखौ उदाङै दोनगोन एसेनो जोंनाव साननाया बायदि रोखोमनि साननाय जेंना सिन्था बेफोरो जोंनाव फैगोन। दा बेफोरावनो खायसे थाब हाबा जायो आरो उन्दै बैसोआवनो गावखौ सानस्लाबनो हाया। जे गाव बबे लामाजों थांगासिनो दङ। गावनि ओ थांखि लानाया मोजां ना गाज्रि बे बे सानस्लाबनो हाया आरो। दा बेयो गाव जेखौ सानदों बेखौनो नोंगौ साननानै लानानै बेयो मा जागोन उन्दै बैसोआव थाब हाबा जायो आरो। दा सिगां समावथ' बेबायदि मबाइल फनबो गैयामोन। नाथाय आगोलनि समावहाय बेबायदि सोलोंथाइ गैया नालाय मा उन्दै बैसोआवनो हाबा जायोमोन आरो आगोलावथ' आरो मा बांसिन मा होनोमोन हिनजाव मानसिफोरखौहाय बांद्राय बैसो जाजासिम दोननो नाङा होननानै बेबायदिबो बुङोमोन ना आरो जायो आरो आदसा एसे बैसो जानानै थागोन बेखौहाय समाजनि माखासे सुबुंफोराबो गाज्रि नोजोरजों नायो एा गाज्रि बुङो बानसावो रायखोमायो बेबायदि खालामोमोन आरो आगोलनि समावहाय आगोल बेबायदि उन्दै बैसोआव हाबा जानाया मा जायो होनना बुङोब्ला जोंनि समाजनो आरो हारिनि हादरनि गोबां खहा खालामनानै लाबोयो नङा होमबा सासे फरायसायानो जोंनि इयुननि बा जोंनि हादरनि मोनसे सम्पथि बायदि नङा होमबा जोंङो जों फरायनानै गिदिर मानसि जायोब्ला जोङो मा जोंनि न'खर समाज हादर बेयो जौगाखांगोना जौगाखाङा सासे से मानसिया माबा मोनसे फरायनानै जोंङो गावनि बिथिङाव गसंथानो हायोबा साख्रि बाख्रि मावोब्ला अब्ला जोंनि समाजा जौगागोना जौगागोन ना जोंङो जोंनावहाय माखासे आंखाल आंखालनि ब मा होनो आंखालनि माखासे बिबाङा जोंहा खमायगोन आरो दा उन्दै बैसोआव हाबा जाहैबाय अब्ला जोंनि समाजनिल' जोंहा खहा जाया गावनि माखासे देहायारिबो खहा जायो नङा होमबा जे समावहाय सासे गथ'आ बिमा जानायनि सम नङामोन बेवहाय बे गथ'आ मा जुलि जागोन बिमा जानानै बे मा माखासे बिनि गासैबो देहायारिया बेहा खहा जालांगोन आरो बेयो ओ नांगौसे बिसेबांनि आरो गथ गावनि गथनोबो बे बोसोन गियानफोरखौ जों होनो हानाय नंङा आरो मानो होनबा बे समाव गावनो गथ' जायो गावनो बुजिया संसारनि माखासे मोजां गाज्रिखौ बे गाव नायबिजिरनानै लानो रोङा बे समावनो जुदि बे बिमा जायोब्ला बे सासे गथ'नो माबायदि गियान होगोन बेखौ साननो गोनां आरो बे थोजासे गियानखौ बे गथ'नो गावनि गथ'नो बे सोनानै होनो हानाय नङा आरो दा बेनिखायनो जोङो सिगांग्रोमा सोलोंथाइ फारसे जों गोसो होनांगोन आरो जों गावखौहाय मोनसे मेचुरेसन गाव खालामनानै लाग्रांगोन बुजिनो बुजिनो हानाय गोहोआ जोंनाव थानो नांगोन आरो अब्लासो जोङो समाजनि सुबुंफोरजों गोरोब नानै थानो हागोन आरो गुबुन माखासे जोङो बै सानस्र'नो हायै एबा माखासे बेबायदि बुजिस'नो हायि सुबुंफोरखौ जोङो लामा दिन्थिनानै होनो हागोन जाय लामा आन्दायदों। जाय गावनि थांखिखौहाय गोनो गोथो जादों बेफोरखौ जों सोलोंथाइ थायोब्लासो जोङो लामा दिन्थिनो हागोन। बेनिखायनो जोङो उन्दै बैसोआवहाय हाबा जानाय। ब होबथाथारनांगोन आरो दा नोंथाङाबो माखासे बेबायदिनो जोंनि बर' समाजनि जेंनाफोरनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों आं
औ नोंथां थारैनो जोंनि समाजारि जेंनायाव जे उन्दै बैसोआव हाबा जानाय नङा होमबा नोंथां बियो मोनसे जोबोद गिदिर जेंना जे बेयो मोनसे जोंनि समाजाव जोबोद गिदिर जेंना लाबोनो हागौ जुदि उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बे होबथायाब्ला बा जोङो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बेफोरखौ बेखौ गनायथि होयोब्ला नङा होनबा नोंथां जोंहा माखासे नायबिजिरनायनि जोहै जोंहा भारत सरकाराबो उन्दै समाव हाबा जानाय बा चाइल्ड मेरिेज बेनि थाखाय मोनसे आयेनखान्थि दानानै होनाय जादों नङा होमबा नोंथां दा बेबायदियैनो जोंनि बर' हारियाबो बे खान्थिखौ सोलिनानै सोलिलांनो नांगोन बा गनायनानै सोलिलांनो नांगोन जे जोंनि गामि ओनसोलनिफ्राय लानानै ना जोङो बेबायदिनो जोंनि गामिनिफ्राय लानानै ओनसोलाव लानानै आरो बेबायदिनो जोंनि जिल्लानिफ्राय लानानै बा जोंनि हादोरसानिफ्राय लानानै बा जोंनि हादोरसिमहालागै जों बे गासै गासैबोआनो बा साफ्रोमबोआनो बे जोंनि बे उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि आयेननाा बेखौ होबथानाय ना उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ होबथानाय आयेन बेखौ जोङो बयबो मानिनानै सोलिनो नांगोन। जे जाहाथे बेयाव जोंहा माखासे गुबुन गुबुन बेले बेजे जेंनाफोरा सोमजिया नङा होमबा नोंथां? जे उन्दै बैसोआव हाबा जानाय होननानै बुङोबा जों उन्दै बैसोआव बा बैसो जाया बारा हाबा जानानै जे हिनजावफोरखौ लायोबा जोङो जिदाइन बोसोर आरो हौवाफोरखौ लायोबा नैजिनै बोसोर नङा होमबा नोंथां? बिनि गाहायनि बैसोनि हौवासा बा हिनजावसाफोरखौ जोङो हाबा जानायनि मोनथाय बेखौ होनाय जाया आरो बिनि गुबै ओंथियानो जाहैबाय जे उन्दै होननाय लोगो लोगो जोङो बे समाव जोङो सानस्लाबनो हाया बुजिस्ल' बुजिस्ल' हाया आरो जोङो साननोबो रोङा नङा होमबा नोंथां? साननो रोङोबाबो जोङो खोब माखासेखौ साननो रोंगोन बा जोङो माखासे संसारनि सोमोन्दै बिसिोरनाव गोबां गियान गैयाबो जानो हागौ आरो बेबादिनो जोंओ सुबुं माहारिया गुबुननिफ्राय नायनानै गुबुननिफ्राय सोलोंनानै गुबुनखौ नुनानै उनसंलाङो नालाय नोंथां। थिग बेबायदिनो जोङो बेबायदिनो उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ हमथादावाब्ला होबथ दावब्ला साफ्रोमबो सुबुङानो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय जोङो बेखौ नुलांनो मोनगोन। नङा होमबा नोंथां? थिग बेबायदिनो जोङो उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ जोंङो होबथानो नांगौ। आरो बेबायदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदि जे सासे सुबुङा उन्दै बैसोआव हाबा जाबाय। बे सुबुङा गावनि फारसेखौनो जेबो मिथिजोबा गाव मा जागोन मा मावगोन। माबोरै संसार जानांगौ? संसारखौ माबोरै सामलायनांगौ बा थांना थानायनि राहाया बबेनिफ्राय जायो, माबायदि मावोब्ला? माबायदि खालामोब्ला माबायदि सोलियोब्ला गाव गावनि थांना थानाय राहाया जे मोजां जायो बेफोरनि सोमोन्दै मिथिया जानो हागौ। बिसोरनाव माखासे सैज्य' खालामनो हानाय खस्थ'खौ भुगिनानैब्लाबो थांनानै थानो हानाय बैफोरबायदि गोहोआ थास्लाबाबो जानो हागौ, जे जोङो सुबुं माहारिया देरनाय आरो बैसो जानायजों लोगोसेसो जोंनि साननाय हनाय आरो बुजिनो हानाय गोहोआ बांनांगौ नालाय थिग बेबायदिनो उन्दै बैसोआव हाबा जायोब्ला बेबायदिनो गोबां रोखोमनि जेंना जेरै न'खराव दावराव दावसि गोरोबलायै बुजिलायै आरो माखासे बैसोरनि गथ'फोराबो जे बोसोन मोनजोबैब्ला बिमा बिफायानो उन्दै बैसोआवनो हाबा जादों नालाय बैसोरो गाव गावनो मोजां सोलोंथाइ लानो हायाखै। मोजां गियान सोरजिलांनो हायाखै हास्लाबाखै नङा मोनथां? अब्ला बिसोरो गाव गावनि गथ'खौ माबोरै सामलायगोन नङा होमबा नों माबोरै बिसोरो गाव गावनि गथ'खौ माबोरै फोरोंगोन आरो गाव गावनो गाव गावनि जे थांना थानायनि जिउ राहा बा न'खरनि जे मोजां सुबिदा बेनो थिग नङाब्ला अब्ला बैसोरनि गथ'फोरा माबोरै जौगागोन? नङा होमबा नोंथां? बैसोरनि गथ'फ्रा माबोरै सोलोंथाइ लागोन। आरो बैसोरनि गथ'फ्रा माबोरै गियान मोनगोन जे गावनो गियान मोन होनो हायाबा जे जोंनि गियान आरो जोंनि सोलो बा जोंनि रोंगौथिया न'खरनिफ्रायनो जागायजेनो हयथ' बेनिखायनो जोङो न'खरावनो जोङो बा न'खरनि गाहाय गारजेेनानो सोलोंथाइ गोनां आरो बुजिनो हानाय साननो हानाय बुजायनो हानाय बेफोरबायदि जानांगोन नङा होमबा नोंथां? दा बेबायदि समावनो जे बेखौ सोलोंनांगौ समावनो बा बेफोरखौ सोलोंनो गोनां स समावनो जे जुलि जायोबा अब्ला बैसोरनि बैसोरो मा बिमा बिफा जानो हागोन नङा होमबा नोंथां?
बिमा बिफायाथ' जोङो ओ गथ'खांबानो बिमा बिफा जायो बे नङा जोङो गथ'खौ जोथोन लानाय गथ'नो थोजासे बां बिबांनि जोंहा गथ'खौ नोजोर होनाय बा गोथो गथ'नो नांगौथिखौ सुफुंना होनाय बिसोर बिमा बिफानि गुबै माबा ना अर्थ' ना? जोङो जे फिसाफोरनो गियान होनो हानाय फरायनो हानायनि गोहो बेखौ होनो हानाय जानांगोन नङा होमबा नोंथां दा बै फोरखौ होबथानोब्ला जोङो गामिफोरनि ओ माखासे आफादफोर बा क्लाबफोर बेफोरो होबथानांगोन। आरो जोंहा गामियाव गामिनि गोरा थायो नङा होमबा नोंथां? दा बैफोरो जोंहा जे हाबा खान्थि दङ हाबायाव मोनसे खान्थि दङ जे ओ गामिनिफ्राय बेबायदिनो मोनथाय होयोबासो बा न'खरनि सोरबा सासे सुबुङासो हाबानि मोनथाय होयोबासो हाबा लानो हानाय बैफोरबायदि ओ माबाया राहाया थानो नांगोन जे सोरबा सासेया सुबुङा हाबा जानो नागिरदोंबा बेबायदिनो गामिनि गोरा बा न'खरनि गाहाय बिनि मोनसे ओ सोंथि बा सोंलायनाय बा मिलायलायनाय ना गोरोबलायनाय बेफोरबायदि थायोबासो हाबा जानो हानाय बेफोरबायदि खान्थिया थानो नांगौ आरो बेबायदिनो जोङो थानसालिफोरावबो जे जुलि लायो। दा बैफोर थानसालिफोरावबो माखासे फोरमान बिलाइजों लोगोसे ओ न'खरनि मानसि गैयाबा बा न'खरनि सुबुं गैयाबा हाबा होनाय खान्थिखौ ओ गनायनानै लायो बेफोरबायदि थायोब्ला जे जोङो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बेखौ होब थानो हागोन नङा होमबा नोंथां ओ थिग बेबायदिनो जोङो हाबा खान्थिनि सायाव बा उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि सायाव सावरायनो हायो आरो नोथां साबायखर थाबाय नोंथां